खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो ओरैनो दं नोंथां
औ होमबा द'से सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दा जेनबा औव औवानि बाहायनायफोरनि सोमोन्दै नों सावरायसै ना नोंथां।
औ नोंथां
दा औवा होननानै औ औवा होननानै होनोबाथ' जोङो मिथिखायोना औवाखौथ' जोङो। सानफ्रोमबोनि जिउआवनो बाहायखायो आरो बयबो मोनथिखायो नुखायो औवाया जाथोसे लाइफां हारि नङा होमबा बेहा गोजौ गौ जायो आरो ओमफ्राय बेनि माखासे दालाय दासाफोर थायो बेहा जों ओमफ्राय बेयो बिनि बेलाया मारै जायोबा गोथां बेथ' ओवायाबो गोथां जाखायो आमफ्राय बिलाइया एसे लावजों लावजोंथ फिसा फिसा बेबायदि जायो आरो ओमफ्राय औवायाथ' बिदिनो औवा थेरेबो थायो औवा गुबैबो थायो औवा बुरखा बेबायदि थायो आरो गोबां बिदिनो माखासे गिदिर गिदिर जाग्रा औवा बिदिबो थायो ओमफ्राय जोङो बे औवानिफ्राय मा होनो हायोबा गिबियावनो जोङो मा औवा मेवाय जेब्ला औवाया फिसा फिसा खिलियो होमबा बेहाय मा औवा मेवाइ होनोना बेखौ बेखौ जोङो ओंख्रि जानो हायो आरो बे ओंख्रि जायोब्ला जोबोद गोथाव ओमफ्राय बेखौ जोङो औवा मेवाइखौ जोङो गोखै खालामनानैबो दोननो हायो हानानै ओमफ्राय बेखौ ओ उनावहाय जोङो नाफोरजों जानो हायो बेदरफोरजों जानो हायो मेवाइ गोखै होननानै बुङोना बेखौ ओमफ्राय बेखौथ' जोङो मेवाइखौ गोबां बिदिनो बेदरफोरजों जानो हायो। दालिफोरजोंबो जानो हायो। अनलाजों जानो हायो ओरैनो एवनानैबो जानो हायो बिदि आरो ओमफ्राय दा जों औवानि बाहायनाय बेखौ जोङो गिबियावनो बुंनो थांनांगौ औवानि बाहायनाय औवाखौ जोङो मा मायाव बाहायो गोदोनि सुबुंफ्राथ' बांसिन औवानि आयजें आयला बानायनानै माने गावनि न'खरखौ खाङोमोन आरो बा बाहाय मा मा दं जेरै जेखाइ खबाइ हेबनो थाखाय जोंहा औवाखौ बाहायो आरो सेन खखा बेफोरखौ हेबनायावबो जोंहा औवाखौनो बाहायो सान्द्रि संग्राय सान्दांगा गोबां बिबादिनो रोखोमनि औवा बानायो औवाखौ बाहायोमोन आरो खफ्रिफोरबो बानायोमोन गोदो खफ्रि जेरै अखा हानायफ्राव माइ गायनायफ्राव हालेवनायाव हमनो थाखाय खफ्रि बानायोमोन आरो औवाजोंनो ओमफ्राय दा जोङो जेखाइ खबाइखौ हेबनोब्लाबो जोंना खाथि फिसा फिसा सैनानै लाग्रोनांगोन सानद्रिफोरखौ हेंग्रोब्लाबो बेसो जोङो बे जेखाइखौ हेबनांगोन आरो जेखाय खबबायखौ हेबनानै लानांगोन आरो औवाजोंनो ओमफ्राय जोङो ना लानो थाखाय खबाइखौबो हेबो बिदिनो जोंहा आरोबाव औवाखौ जों आरो बाहायनो हायो जेरैहाय माने माखासे न' बां लुनायफोराव जोङो बेखौ बाहायनो हा हायो गोदोनि सुबुंफ्राथ' औवाजोंसो न' लुनानै थाखायोमोन नङा होमबा औवाखौनो फेराय खालामनानै औवाखौनो इन्जुर दुंगोन औवाखौनो खुन्थिया गायगोन बेबायदि आरो ओमफ्राय आरो औवाजोंनो बिसोरो मा खालामोमोन न'खौथ' लुखाबाय औवाजोंनो आरोबाव मा बेरा दुमनायफोरा बेखौबो औवाखौ खौनो बाहायो मानि दानि बायदि ववालफोर होनो हायामोन नालाय गोदोनि सुबुंफ्रा आथिखालावथ' थिंफोरखौबो ववाल होसै आरो सिमेन्टफोरजोंबो ववाल बानायना लासै नाथाय गोदोनिया मा बारिफोरखौ दुमथेनोब्ला औवाखौसो दुमनानै लायोमोन आरो ओमफ्राय बारिनि सोरगिदिं औवाफोरखौ दुमनानै मा खालामोमोन माखासे आबाद मावनायफोरखौ बै मोसौ बोरमाफोरनिफ्राय रैखा खालामनो हायोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो आरोबाव माइ गायोब्लाबो बे जाम्फैफोरखौ थेनायाव जेरै आलिफोरखौ बायलांबाय थायोब्ला आलियाथ' दैफोरजों गिदिर गिदिर बायलांलाबाय थायोना दै लामाफोर बिदिखौहाय जोङो औवाखौनो खुन्थिया दोनानै बेवहाय मा माखासे प्लास्टिकफोर होथेनानै हा होनानै बेखौ खोथेनानै दोननायावबो जोङो बाहा खालामनो हायो आरोबाव जोङो मा दा आथिखालाव गिदिर गिदिर न' बिल्डिं लुयोना बेफोरावबोथ' गोबां औवानि नांगौ गोनांथि जायो औवा नङाब्लानो जोंहा जाया आरो औवाजोंसो सुंथाना जोबो ओमफ्राय बेवहायनो नांखाथारगौ औवाखौ आरोबाव माखासे मा जेरै हाब्रां दैमा हाब्रां सेरफ्राव बांद्राय जेरै हाफोरखौ खुरखाबाय थायो नङा होमबा हाफोरखौ माखासे दैयाथ' लासै लासै खुरखालांबाय थायो गिसि खालांबाय थायो बे सेरावनो मा बेफोराव औवा फोरखौ गायनानै होयोब्ला हा खुरखानाया गैया जालाङो आरो जेनेबा औवायाथ' मोनसे बारायोना बेहाथ' ओमफ्राय बे औवा गायनानै होयोब्ला हा खुरखानायफोरखौ खम जानायखौ नुनो मोनो आरो औवाखौहाय
औ औ
औवानि गासैबो रोदाफ्रा बे हाफोरखौहाय गोरा खालामनानै लाखियो नालाय बिदि आरो ओमफ्राय बिदिनो आरोबाव जोङो औवाजों माखासे खादौबो बानायनो हायो ओंखाम एरखावनो थाखाय न'आव ओमफ्राय आरो सागंबो बानायनो हायो दालि खाथा होनो जायखौ बिदिबो बानायनो हायो ओंख्रि सानो थाखाय ओमफ्राय जोङो बिदिनो हाबाफोरावबो जोंहा गोबां दालाय स्टेज बानायनाय केन्देल बानायनायफोराव जोङो औवाखौनो ओ औवाजोंसो बानायोना औवाफोरखौ जों फेरा खाजोबनानै हाय बेहायबो जोंहा औवाखौ खौ नांखाथारगौ औवा गैयाबानो जोंहा खामानियानो जाया बेबायदिबो जोंङो बुंनो थाङो आरो बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बिदिनो जोङो औवाजोंहाय आरोबाव गोबां बिदिनो खामानिखौ बाहाय मावनो हायो जेरै ओ अर सुनायफ्राव ओंखाम ओंख्रि संनायाव आरो बे औवानि जेंसि जेंलाफोरजों माखासे ओ मैगं थाइगंनि जानलाफोर बानायनाय बेयावबो जोंहा गोबां खामानि होयो आरो दा नोंथाङाबो बे औवाखौ मा मायाव बाहायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ औवायाथ' जोंहा गोदो गोदाय आजौ आजौनिफ्रायनो बाहायबोजानाय मोनसे लाइफां नङा होमबा नोंथां बेयो मिथिंगानि हायावनो उदाङै रज'यो आरो बियो मोनसे गोजौ लाइफां बेयो गांसो हारिनि लाइफां फां होननानै जोङो मिथिनाय जायो ओरैनो बेयाव माखासे ओ गोरा जोंहा मोदोम थायो बेबायदिनो बिनि बिज्ला बाहागोआ गोथां आरो बिनि बिलाइ बाहागोआबो गोथां दा जोङो बिलाइखौ लग सिरा साजायथियाव जोङो मोनो थानो हानाय जायो आरो जोङो बिलाइखौ लावजे लावजे ना बेयो दा औवानि बाहायनाय होननानै बुङोबाथ' जोङो गोदो गोदाय ओमफ्राय दासिमाव जोङो खोब औवानि बानजायनाया गोनांथार बा गोबांथार जेरैहाय जोङो जोंनि थांना थानायाव जे माखासे जोंनि हाबा हुखा जोंनि माखासे धोरोम जोंनि माखासे आसार खान्थि बैफोरावबो जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो दा जोङो थैनाय आरो जोनोम बे मोनसे आसार मोननै आसार खान्थियावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो जोनोमाव बाहायनाय होननानै बुङोबा थ' जोङो ओरैनो सासे उन्दैनि उथुमै हास'नाय बेयाव औवा बिज्लाजों हास'योमोन होननानै मिथि होननाय जादों आरो बेबायदिनो जोनोम जागोदान गथ'खौ जोङो संग्रायाव फु थुनाय जायो बे संग्रायाबो जोंहा औवानिनो बानायनाय आरो जोङो संग्रायखौनो बाहायबावो जे जोंनि माखासे बावहोनाय खान्थियाव जेरै जावनाय बा जोङो माइ बा जोङो जोंनि आबादफोरखौ जोङो हाद्रि बालाफोरनि फ्राय आलादा खालामनो थाखाय जावनाय बिखान्थिजों जोङो मा आलादा खालामनो हायो जे हाद्रि आरो जोंनि गुबैयै फसल बेखौ बेबायदिनो जोङो संग्रायजों लोगोसे सान्द्रिखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो दा बेबायदिनो सान्द्रि संग्राय जोङो बेखौ हाबा हुखायाव बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा गोबांथार माखासे औवानि आगजुफोर दंबावो जे जोंनि थांना थानाय बा जिउ खुंनायाव जों बाहायनाय जायो जेरैहाय जोङो खादौ होननानै बुङो बेखौ ओंखाम एरखावनाय दालि खाथा बेखौहाय जाहैबाय जोंहा दालि सङोब्ला सबबाय सङोब्ला नारजि सङोब्ला बा माबा मोनसे ओंख्रि संनायाव जोङो दोखो दोखो साग्लायनो गोनां जायोबा जोङो दालि खाथा बाहायनाय जायो बे दालि खाथाखौ जोङो औवानि बिजौ बाहागो बा दालायखौ जोङो बानायनाय जायो दा बेयाव मोननै गुदुं थुफ्लांनानै बेयाव औवाखौनो जोङो फिसा फिसा खाथि सैनानै मोननै बेखौ जोङो सोनानै लानाय जायो दा बेबायदिनो आखाइजों फिदिंनानै होयोब्ला बै फिसा गनसायानो जे जोंहा साग्लिनो गोनां जे ओंख्रि बेखौ बुफ्लेनानै गोरलै गोरलै गेब्लेनायसिम आङो दा बेबायदिनो आरोबाव जोंहा गोबां माखासे मुवा बेसादफोर बानायबावनाय जायो जेरै जोंनि माखासे ना हमनायाव ना हमनाय माखासे आगजु बानायनाय जेरै सेन ख'खा जेखाइ खबाय बेफोरावबो जोङो फल' बेफोरावबो जोङो हौवाखौनो बाहायनाय जायो जेरैहाय जोङो सेन होननानै बुङोबा मोनसे ना हमग्रा आगजु बेयाव नाफोरा हाबनानै ओंखारफिननो लामा आन्दायनाय बायदि खालामनाय जायो बेयाव जोङो आलि खोनानै बा दैफोरखौ थेनानै सानाय जायो बेबायदिनो बेजों बिनिहाय मोनसे हाबग्राजों नाया हाबलाङोबा बे लामाखौ मोनफिननो हायै बायदि सिंजोंहाय गोजौ खालामनानै दोननाय जायो आरो बेबायदिनो बे नाखौ बरननो थाखाय जोंहा मोनसे से गुबुन लामाजों बरननाय जायो आरो बेबाय बे जाहैबाय जोंहा सेन आरो खखायाबो जोंहा औवानिनो बानायनाय जे जोङो औवाखौ बिजौहां बाहागोखौ जोङो लानाय जायो बेबायदिनो गिदिर बानायोबा जों गुदि बाहागो बा मोदोम गिदिरखौ जों ज लानाय जायो बेबायदिनो ख्रि ख्रि ख्रि दानग्लिनानै बा दानख'फ्लेनानै जोङो बेखौ बिनि फारसे बाहागोखौ दिरुंजों मोजाङै हेबनाय जायो बिदिनो गुबुन फारसेखौ जोङो दानखावनाय जाया दा बेबायदिनो फारसेथिटिं गुवार आरो फारसेथिं बेबायदिनो खान्थि गोनांखौ सेभ खालामनाय जायो बेबायदिनो आलिफोराव बा दै थेनानै आलि खोनानै जोङो बेखौ बा दुब्लिनि आलियाव जोङो खखाखौ सानाय जायो दा दै आरो नाया बे खखानि मोखां बाहागोजों हाबलांनानै आलादा आलादा जायो जेरैहाय दैया ओ औवानि गुदुं बाहागो जों गलांगोन आरो नाया थाबथालांगोन बेबायदि आरो आरो बेबायदिनो जोङो फल' फल'आबो जोंहा बेबायदिनो औवाजों बानायनाय आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे आबाद मावनायावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो जेरैहाय हुकेन आरो जुंगाल आरो मोसौ होग्रा लावथि बेबायदिनो गुबुन गुबुन आगजुफोरखौ जोङो औवाजों बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि मोनसे आसार खान्थि दङ जोंहा जे थैनाय थैनायाथ' जोंहा सुबुंनि मोनसे नेयम खान्थिखा नालाय बा मोनसे जोंहा इसोरजोंनो दालनो हरजाखानाय जोंहा सानसे सुबुङा जोनोम जानायजों। उनाव जोङो बियो सम जानाय लोगो लोगो थैहैखायो। दा बै थैनायाव मोनसे। जे जोंहा बान गारनाय बा बोगारनाय बा फबहैनाय बा सावनाय जोंहा बे मोनसे आसार खान्थि दङ दा बेयाव मोनसे आसार। रांखान्थि फालिनाय हिसाबै जोङो गोथै सुबुंखौ औवाजों बाथि खालामनानै। बान गारनाय बा गारहैनाय बा सावनाय। जायो बा बफैनाय जायो दा बेयाव जोङो हिनजाव आरो हौवा। जाया मानो जोङो बेयाव मोनसे मोनसे आलादा आलादा नेमखान्थि दङ। बाव बाथि सैनानै बा बाथि दाननानै औवाखौनो खानानै ना औवा खानाय बेखौनो गोथै बाननो थाखाय जोङो औवा दाननानै औवा खानाय। बेखौनो बाथि होननानै बुङो दा बेयाव जोंहा गोथैखौ। बे औवा सायाव बाथि खानानै जोङो लानानै थांनाय जायो दा बेबायदिनो जोंनि। माखासे औवानि सावरायनाय बेखौ बेबायदि सावरायनो हायो नोंथां।
औ।
नोंथांनि सावरायनानै मोजां मोनदों गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ।